औ औ दासो खोनादों बुजि दसे थाहाब लायो खोनानायाबो।
औ
मा खाम
ओमफाय खालामनाया नै दं ओरैनो।
ए जाखांबाय?
जाखांबाय औ।
ए
फ्राय नोंहालाय मा खालामदों?
जाखांनानै उन्दुनो नागिरबाय।
उम आदसा मा ओंख्रि?
ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय दाउ बेदरजों मैथा बांगाल। फाजा।
बाब मेनला मेनला।
ओम नोंसिनालाय?
जोंना गैया दहाय साननि ओंख्रिसोबाव।
ए सङाखै?
दहाय सानाव ओन जोङो मोसानायाव मेंदोंना
औ
मोसानायाव मेंनायखाय ओंख्रिया ओंख्रि संनानै होबाय माबाल' आलुजों सवाबिन। ओमफाय ओजोंहाय फोरोंग्रा मास्टाराबो जाहैबायना।
उम
उम माबायाव दखानाव जाहैबाय ओमफाय जोंबो दखानावनो जाहैजोबनाय जादों।
संग्रा थाखायो बेलेग?
इदि मावबादा लायोबा माबायो संग्रा लाबोयो उम।
ए
इदिनो सोरखौबा ओरैनो थानायफोरखौ संहैयो आरो।
उम
आलु गोजा जेबो मैगं लाबोदेरासै इसोरो ओरैनो संबाय। रागा जोंनानै खार खारलां जोब्बाय जोंबो माबायाव बाजाराव जाहैनि
बायनानै होफैग्रायालाय सोर? थो बायनानै होफैयो?
बेनिफ्रायनो मावख'निफ्रायनो बायो ओमफायहे दहाय बायाखै।
ए फ्राय फोरोंगिरियालाय मा बेलेगनिफ्राय फैयो ना माथो?
औ बेलेगखौ लिंहर दस्रानिखौ लिंहरदों।
ए
ओमफाय बिदिनो बे बिसोर बेखौबो फोरोंग्राखौबो माबायाव जाहोैबायना गावसोरो ओजोंहाय दखानाव ओं जोंहा गैया बिदि रायलायनानै जोंहाबो ज' खारलांजोबबाय आरो
ए
ओमफाय खबर सबर बोरै?
मोजाङानो नोंहालाय?
जोंहा आंहाबो नै गेजेरावनो।
ए
मोसानानै जा मेंदों दिनै सानसे
ए खयथा खयथानि फायसो सोलोङो?
ओ टाइमाथ' माबा फुंनि नयथानिफ्राय बिदिनो बेलासिनि बा रिंगासिम।
ए
फाय बिदिनो सानजुफुनि ओंखाम जानायाव दसे थाथ'बाय। ओमफ्राय गाबोनहाय जाखांनानै जागोन खोमा सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै। मा होनो गाबोनहाय योगा दे ना मा
माबाना नैजिसे
बिनिनो बै मोनसे एनजिअ मावख'आव माबाहैगोन आरो योगा खालामहैगोन जों फुङावहाय बेनिखायनो मास थारखौ माबायावसो बेलासियावसो फैनो होबाय जाखांनानै।
ए मा मा मोसानायथो फोरोङो ओमफ्राय
उम मोसानाया इदिनो बर'नि दोरोङारि रोनसोनद्रि मोसानाय दा हौवाफ्रा हिनजावफोरनिफ्राय एसे खम रोंसिनो नालाय
औ
दिनै हौवाफोरखौनो फोरोंग्रोबाय आरो गाबोननिफ्राय हिनजावसाफोरबो फैगोन खोमा।
ए फ्रियावनो ना माबालायो
जेबो माबा लायाखै
ए
ओरैनो रोंनानै थानांगौना इदि जोंहाबो गोदान गोदान सोलोंबाय थानांगौ बेनिखायनो फोरोंग्रा लिंहरनानै माबादों आरो मावबादा लानाय होदों
मोजां मोजांङानो होमबालाय।
उम बिदिखौनो मावबाय थाखायो जोंनाथ' फुंङाव।
ए
आरे बारुनि बिदिनो फरायसालिफोरा बन्द जाजोबो नालाय बेवावहाय मावबादा लाबावगोन ओरैनि ओरैनि नोंसिनिथिंबो लाहैनो हागौ।
जोंहा बैआव लाफैयो ना नै बेवहाय।
औ नों मोसाया ना
उमहो मोसायानो आं।
हा आदसा ए ओ बेहाथ' गायदेमोनाथ' मोसायो। मालाय
उम बिस्रा मालाय बिरलाय थारो।
औ बिब' बिनानावबो।
उम सानैबो
उम, दाख्लै खनसे मावबादा जाखांबायना ओय गायदेनि बिनानावआ फट' बिहरदोंमोन गोमोआ ओमफाय फट'खौनो नै दासो नुदों आरोखि केमेरानिफ्राय सेबखांग्रानिफ्राय बख'नो रोङाखैमोना नै दिनिसो नुदों।
गावनि फट' बिहरखो ना‌ माखो गावनि फट' बिहोरखो ना माखो?
उम
एह
बेना माबा सोदोबा रायलायबाथाय जिहेथु जिहेथु होनबाय थायोना बियो। गथ'वा
बिनानावाना
औ बिनानावा।
ए आं बिनानावजों रायलायनो मोनफेराखै।
आदसा नोंसिनि खाथि जाया नामा?
ओहो जोंना ओरैसो।
बिसिनि साहा गैया खोलाहा ओमबा ओरैजाय बा
खाथिया नोंसोर हाबग्राया बिथिंजायसो जोंनिया।
आतच्चा जाय
उम ओन्दै माबा बेलेग रावफोर होनो मोनथारा नालाय। सिलं अ बेहाय बेलेर रावबो होनदेरनो मोना नालाय।
औऔ
एखौनो
बिदिनो आरो
बै बाजारा बाजारा बाजार बाजारनि खोला बाजारनि खोलाहा एबार
उम दा जोलुर खेला जाबाय थानाय खाथिजोंसो नामा?
बबेहाय जादों जोलुरा। उम मिथिगौना?
थाइखा जरायाव।
ए बे थांबावनांगौ जोंना मोनग्रोबाय।
आतसा औ औ।
खुसि जाग्रा लोंग्राया। बे खाथिजों बि बिनि सोनाबहा। बै सोनाबहा।
आतसा
सोनाबहा हाबबोनांगौ जोंना।
उम होमबालाय बाजार खाथियानो जायोना?
उम
ओमफ्राय फरायनायफ्रालाय जोब्बायमोन नोंना?
जोब्बाय।
मुलुग सोलोंसालियाबो? लाखायासै।
लायैयासैलै। इसे रांबो गैया नालाय।
आइदाया मा लादोंमोन नोंना?
आइदाया ओ माबा मा होनगोन राज राजखान्थि। मा होनो मोनथाय राजखान्थि।
ओमफ्राय मोजाङानो जाजोबखादों दा बे आनजादफोरनि माबाफ्रा?
उम जानायालाय मोनसे थालांबायदोंमोन।
आतसा लाहैनायबो जायासैना
उम
बेवबो रां नांग्रोगौ जाहैबाय मुलगसोलोंसालियाव सालियावबो
औ राङानो हाख'ला हाख'ला जाबाय नालाय
उम
से बोसोर ओरैनो थाथ'नाय जाबाय
औ से बोसोर बारलांबाय ना
से बोसोर बारलांबा
दालाय माथो मावनानै दं
दा ओरैनो फोरोंगिरि मावो
आतसा अबाव
साफागुरि
बेयाव माबे फरायसालियाव नामा
फरायसालि नङा
मानिथो फोरोंनो
ओ
आदसा नों फोरोङो
औ
औ
बेवहाय
औ बेसेबांसो मोनो जेन'बा ओ सेे दानावहाय
खोनाया
ए बिसिबांसो मोनो से दानावहाय नोङो
बै ब्रै मोनो ब्रै
ब्रैरोजा
उम ब्रैरोजा
ओरैनो थास्लायस्लायना
ओरैनो थास्लायस्लाय औ मोनोबोला खमब्लाबो मावथबाय होनैसै जासिगोन।
आंहाबो लानांगौमोनलै बेखौनो लानो मोनाखै दाबो
एह लायाखै खनसेबो लाफेराखै।
उम नै हा।
जोंनि नैबे फरायसालियाव बो होदोंमोन ना
आतसा। लायाखसै दा ओरैनो एसे ल थुलाबायायनोल' गोरों। दा ओरैनो बे सावगारि बखनाय सावगारि बानाय नाय बेखौल' गोरों। बिदियाथ' सलिजोबा नालाय बिदनो आरो ओरैनो रोंनायजों ओरैनो सार्टिफिकेट लानायजों आलदा जायो।
टिफकिट मोनबा साबसिन जाहैबाय आरो खामानियाव होबाय बेयो हाबाफोर खालामनायाव।
रोंगौथिनि सार्टिफिकेट लायालासिनो ओरैनो रोंनायबा गावनि थाखायल'सो जाहैबाय ओमबाय दस्रायाव खामानि होनाय नङा इदि जायो।
बे नोंसिनि फरायसालिनियाबो जोबसिगोनदां नै दा दानावहाय। आंबो लाहैदोंमोन।
अ।
बे माबायावना सपथायावनो जासिगोनदां एक्जामा जोब्बाय दाखालि। औ
आदसा आंनाबो थांनाय बोसोरावनो जोबदोंना जेन'बा बे फरायसालिमानि फ्राय ओमफाय देग्लायनिफ्रायसो होदो बे कम्पिउटारखौहाय। फाय लाहैयासै आं।
लाहैगौमोन आं थे वबो माने आंनो बे सार्टिफिकेटखौनो नांगौमोनलाय। बेखोनो उम सिगां लाखांनाय दंखायो दंनायालाय। थेवबो बहा लाबावबाय आरो।
उम।
नै माबा जाबाय समा जिसे जाबाय। दानसै नामा ना जिनैयाव औ।
दोनथनोसै।
औ दे
उम बिदिनो जाबाय होमबा